हेलौ
अ नोंथां खानादों।
अ माखामदों नोंथां?
दं नोंथां न'आवनो जिरायलान दङ।
अ ओंखाम सेखाम जाबाय
ओंखाम जाथ'खायो नोंथां। नोंथाङा जाबाय नामा
आंबो जाथ'वाखै नै संगासिनो दं नोंथां जानो जाथ'वाखैनो
आथसा आथसा न'आवनो दङबा नोंथाङाबो
न'आवनो दोंथ'यो नोंथां
अह
नोंथाङा ओरैनो दा सान्दै माबा फरायगासिनो नोंथां
आं नोंथां आंनि फरायनाया ओ पिअ' पास खालामनानै दोनथ'नांबाय आं नोंथां एसे न'आव प्रब्लेम सलिदोंमोन।
औ
बेखायनो दोनथनांबाय ओरैनो नोंथां नोंथाङालाय
आं नोंथां दा डिग्रिया फरायगासिनो नोंथां दा आं डिग्रिनि सेमाव फरायगासिनो दं नोंथां
दिग्रिनि थारद सेमाव
औ नोंथां
आतसा आतसा
उम नोंथाङा ओरैनो एसामिस मि मेडियाम ना बर' मिडियामाव फरायनाय नोंथाङा
आंथ' बिदि ओ बर' मिडियामावनो नोंथां
अह
ओम नोंथाङालाय
आंबो बर' मिडियामावनो फरायो नोंथां
आतसा आतसा
जोंबो मानसियाबो बर' नालाय बर' हारिनिखौ फरायनांगौ नोंथां। बर' हा रिया जोब लांनांगोन ना बेनिखाय जोंनो फरायनानै जोंनो जौगालांहोनांगोन आरो
औ नंगौ नोंथां बेलाय नंगौ
ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं गायनाय फुनाया दा माबायदि सोलिगासिनो दं।
गायनाय फुनायाना नोंथां माने फुनायाथ' बिदिनो आमथिनि सिगाङाव जिबाय गाहाय गायबाय बिनो गाय थांबाय माने आथा गायबाय आरो दा थ'-थ' आम-आम-आमथिसुवा नांदों नालाय।
अह अह
बे गायनाय जाथ'आखै आरो नोंथां
ओइ दा बे उम बे आमथिसुवा बायखांनायनि उनाव जोंनाथ' बर' मानसिफोरा आमथि सुवाखौ मानिययो नालाय सप्तासे मानिना लायो
औ औ
गुबुन हारिफोरा मानिया देलाय बारा ओ हायस सोरबाफोर सानथाम मानियो। सोरबाथ' मानिखाया बांगालफोराथ' मानिखाया देलाय ओमफ्राय बिदिनो
अह
फोर गायथ'नाया जोबथ'वाखै बे अखा सखा हाबाथाय जोबसिगोन आरो
अ औ नोंथांमोनथिं दा होमबा अखा गैथ'वा नामा नोंथां?
बिदि अखा गैथ'आ नोंथां मैयाफोर हादोंमोन ओमफ्राय दिनै एसे सान्दुं जोलावदोंमोन ओफाय दा अ खा गैथ'आ
अह
ओमफ्राय नोंथांमोनजों अखाहादों नामा?
जोंनिथिंबो अखा हाथ'वाखै दा नोंथां जोंनिथिंबो मैया हादोंमोन दा गैथ'वा
आतसा आतसा नोंथांमोनहाबो गायनाय फुनाय फोरा जोबथ'आखै ना जोब्बाय?
ओ जोंनिथिंलाय मानसिफोरनिया बांसिनानो जोबफ्रामबाय नोंथां। बिदिनो दा आमथिसुवानि नि थाखाय मानसिफोरा दा गायथ'वाखै
औ औ
बारा गैला आरो बाय मा दंबावो दा नै आमथिसुवा बायनाय लोगो लोगोन मानसिफोरा गायसिगोन आरो
आतसा
गायबानो जोबसिगोन आरो बारा गैला आरो
औ औ
ओम फाय आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदोंमोन नोंथां
उम सोंजागोन दे नोंथां
अह माने बिदिनोसै दा दैज्लां बोथोरनि ओ माइ गायनायनि बागै आं नोंथांनाव सोंनो नागिरदों आरो
औ औ सोंजायो नोंथां
जेरै दा ओ गासिबो मानसिफोरानो माइ गायो नालाय दा दैज्लां बोथोर नालाय बेयाव माबायदि बायदि रोखोमनि माइ गायो जेनेबा खोथिया आरो बेखौ माने गुबुन गुबुन। रोखोमनि खोथियाफोर दं नालाय बिनिनो नोंथाङा जुदि हायोबा ए माबायदि माने खोथिया माइ गायो आरो बे गुबुन गुबुन रोखोमनि दं नालाय बेफोरखौ एसे फोरमायना होबानो जाबाय माबायदि हायाव माबायदि माइ गायो।
अ आटसा उम बिदिनो माइयाथ' गोबां धरननि गायो मानसिफोरा जायबा जिखौ मोजां मोनो बेखौ गायसिनो आरो जि बे माइआ मोजां जायो। ओमफफ्राय बिदिनो। लाल बंग' दोङो। बंग बन्द बिदि दोङो। ओमफफ्राय बे साब। बारायजं। बायसमुथि बिदिनो गोबां। बेलेग बेलेग नाम दं नालाय। मायबो बिदिनो। ओइ माइब्राफोर दं जो। सा। बिदिनो ओमफाय बेखौ माने बायसमुथिफोरखौलाय बोरि हायाव बांसिन गायो आरो। ओमफ्राय। बेलेग बेलेग माइखौलाय एसे गोथौायाव गायो आरो बिदिनोसै।
आं।
उम।
नोंथांमोनथिं ओमफ्राय माइ गायनायफोराव जेरै अखानि दैनि थाखाय दुब्लिफोरा जेबो उसुबिदा जायाखैना जादों। जेरै दै गै बिनि थाखाय हाया रानस्राव जादों ना ना दै दैनि जेबो माबा गैयि जादों माने अभाब गैयै जाना दं नामा।
बिदि नोंथां जेबो जाथ'वाखै दा सानदैसो माने होनबा गेजेर गेजेर अखाबो हाबाय दं नालाय ओमफाय माने हायाबो बिदि बोरि हायावबो एसे एनै दै जादों आरो दा अखा हाबायदोंमोन नालाय। ओमफ्राय गोथौआवथ' दै। थाखायो नालाय उम बेनिखायनो मानसिफोरा एसे गो थुनिखौ गायना लाग्रोबाय, ओमफ्राय माने बोरिनि खौ गायना लाग्रोबाय आरो आंना ओहो उम-' ओमफ्राय बे गोथौखौ उनाव गायसिगोन दै थाखायो नालाय
औ-औ
उम जेबो उसुबिदाथ बिदि जायाखै जानाया। उनफोराव लासैसो मा जायो मोनथिला आरो बोथोरनिदो हमनाया नालाय नोंथां।
औ-औ
उम नोंथांमोननि इजा मायबाफोर बि उसुबिदाफोर जादों नामा?
थिंबो बिदिनो उसुबिदायालाय गैनायालाय गैथवा नोंथां ओइ माने दाखालै साननैसोआव एसे उसुबिदा जादोंमोन नैनि दैनि थाखाय। अ मैया दा? बै अखाहानायखाय माने दा गैथला आरो। दा मोजांङै दंथयो।
उम-उम
मैया सानसे दाखालि सानसेयाव अखाहादों नालाय
औ-औ
बेनिफ्राय
ओम बिदिनो नोंथांमोना ओ खोथियाफोर फुयो ना।
अ नोंथां जों खोथिया फुनाया फुयो नोंथां।
आदसा आदसा माने हमना ला दा गुबुननियावबो फुयोबा।
औ नोंथां फुयो।
ओम ओम बिदिनो माने नोंसिनाव माबादि फुयो खोथियाखौ?
आं ओ गुबुन मान ओ-गुबुन-गुबुन मानसि दंङोनालाय खायथिा फुनाय। ओ सोरबाया जेरै ओ जायबा-जायबा सुबुङा खोथियाखो दुब्लियाव फैयो आरोना।
आतसा
बियो जेनेबा फालला से फालला नै फाललाथाम बेफोरबायदि फैयो आरो। आ जेरै जों जों फुग्राफोरा बिदि फालासेखौ ओ जेरै स रां बा उम गुजौ रां बेफोरबायदि। रेड खालामलारनानै जोंङो आरो फुयो आरो नोंथां। आरो आलासियाव आरो सोरबा सोरबा बिदिनो ओ मोनसे आखायाव जेरै जि रां बाजिबा रां बेफोर रखम फुयो आरो
आथसा।
बे आखा सिस्टेम फुनायफोरा गावबा गावनि गोसो बायदि फुयो आरो सोरबा जिरां सोरबा जिबा रां बिदि फैयो। बेनिफाय जों आरो फाललासेयाव ओ दाइनजौ रां। हिसाबै बेफोरबायदि फुयो आरो जोङो।
आथसा आथसा नंगौ।
नोंथांमोनथिंलाय नोंथाङा फुयोना फुया?
आंबो फुयो नोंथां बिदिनो मानि गावनि आखाइ खरसनि थाखाय। ओ फुयो आरो बिदिनो गावनि आखाइ खरस अंखारो नालाय
औ औ नोंथां
जोंनियाबो ओ फाल्ला ओम सिस्टेम बिदिनो ओ फुनो
अ नोंथां
आखा सिस्टेमबो फुयो। ओमफाय आखा स्टेम बिदिनो नोंसोर बुंनाय ब्लाबो बि उम्म ओरैनो नोंथांमोननाव हाजिराफोरा मा रेत सलिदों?
जोंनियाव रो नोंथां हाजिरा फोरा अ जेरै ओइ फुंनि फुंनि ओंखाम गैयालासिनो जेनेबा सानजौफुंफोराव दं आरो ओंखामा। ओ सानसेयाव अबेनि फाय ओ राङा जाहैबाय थामजौ बाजि रां नोंथां।
थामजौ बाजि रां। आतसा अ अ
जि राङावनो जोंनिया हाजिरा आरो सानसेनि ।
औ जानायफोरा
जानायफोरा ओरैनो ओ सानजौफुुंफोराव बोथिसे होयो आरो नोंथां ।
आत
बिदिनो साह बाइ नासता बेफोरबायदि दै बायदिसिना होयो आरो ।
औ। फुंनि टाइमाव?
अ नोंथां फुंनि टाइमाव ओमफ्राय सानजौ फुङाव ओंखामा खनसेल होयो आरो ।
आतसा आथसा ।
नोंथांमोनथिं माबायदि हाजिरानि माने सिस्टेमा माने गसिनबो बेलेग बेलेग जायो नालाय नों
जायो जायो नोंथां जोंनियावनो दा बिदिथ ओ जोंनाव बे हाजिरानि रेटआ थिनस ओ मफाय बे जानायफोरालाय दं उम बोथिसे दं बे बे सानजौफुङाव जाहोयो ओमफफ्राय फुं टाइमाव बिदिनो सान आासथा जलपान बिदि होयो आरो । ओमफ्राय थामजिलसो जोंनियाव
नोंथांमोननिया थामजि होनबाबा?
उम ।
औ। जोंनिया माने थामजौ बाजि आरो ।
अ अ।
नोंथा गोजोन्थों
औ गोजोन्थों नोंथां ।